औ नोंथां खोनादोंना औ नोंथां खोनादोंना हेल' ए औ-औ मोजाङैनो दंना नोंथां
हेल' औ मोजाङैनो दं नोंथां
मा औ खोनादों
औ मोजाङैनो दं औ
औ होमबा नोंथां जों दान्दिसे सावरायनि नङा होमबा मोजाङैनो दं ओं
औ मोजाङैनो दं
औ होमबा नोंथां दा दान्दिसे सावरायनि नङा होमबा औ दं
होमबा जों सानैजों दान्दिसे सावरायनि
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ दे खोमायाव लानानै इसे
औ खोनादों
होमबा नोंथां औ होमबा जोङो मोनसे टपिकखौ लानानै सावरायनि
औ
बेनो जाहैबाय ओ एमाव आरो माइब्रा बिदैनि सायाव सावरायनि जों
औ
नङा होमबा नोंथां औ एमाव होनबाथ' नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौनो बुंखायोदा एमावआ माखौ होनो
औ एमावआ बेखौनो होनो एमावखौनो होनखायो
औ औ होमबा नोंथां एमाव होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो एमावखौ बोरै बानायो बिनि सायाव जों एसे दान्दिसे सावरायग्रोनोसै नङा होमबा
औ
ओ होनबा एमाव होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बेखौ बानायनायनि सिगां जोङो दैखौ सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो
ओम
आरो दैखौ सोमनानै लाखांनानै एसे रुइनाय बायदि जों मोनसे समसिम दस मिनिट फन्द्र' मिनिटसो सोमनाय जायो अनलाखौ जेरै जों सोमो बेबायदि रोखोमसेनो ओमफ्राय सोमनानै सुखांनानै लानांगौ जायो बेनि ओमफ्राय सुखांनायनि उनाव जोङो दैखौ सरद होबाय
औ
दैखौ सरत होनानै सुबिदा बायदि जों देनो हायो आरो दा बेबायदिनो देनो हायो होननानै बुङोब्ला जोङो नोंथां जोङो ओरैनो उवाल बाहायो बेनिफ्राय जोङो जायगा लानानै जायगा दिंखिबो बाहायनाय जायो खोनादोंना नोंथां औ दिेंखि बाहायनाय जायो जि सुबिदा बेखौ बाहायनाय जायो दा बेजों लोगोसे एमाव जानांगौब्ला जोङो मोननैसो हारिनि बिफांफोर जोङो लानांगौ जायो लाइफांफोर बिफांफोर बेनो जाहैबाय जोङो आगस्ता होननानै बुङो जोङो आगस्टा बाहायनाय जायो बेयाव देनायाव ओमफ्राय दंफां राखेबबो एसे होदेरनाय जायो जायगा लानानै जायगा आरो किसुमान जायगाफ्राव जों बे आनारसनि बिजौ बिलाइ गोरलै बेखौबो होनाय जायो औ बेनिफ्राय जों खान्थाल बिलाइफोरबो होनाय नुयो आरो जाय जि सुबिदा औ बेबायदि ओमफ्राय बे मोनसे जाबाय दा बिनिफ्राय मोनसे गेदेरथार मोनसे रोखोमा जाहैबाय खर' नांगौ जायो एमावनि खर'
औ
बे एमावनि खर'ना बुङोब्ला बे आगोलनि एमावनि थरसे बा आदा बेखौ सिफ्रुदेनानै जों लगायनाय जायो आरो
औ
ओमफ्राय लगायनानै जों बेखौ देनानै दैजों लगायफिननानै फिथा बायदि खालामनाय जायो जोङो ओमफ्राय दुलुर दुलुर गथा गथा दाब्ला दाब्ला जि रोखोम सुबिदा बेबायदि जों एमावखौ बानायनाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
औ होमबा बेबायदिनो जोङो दाखांनाय उनाव फोरानबाय फोराननानै जेनेबा एमावनि महरा आबुङै बै जि सिदोब सिदोब जोङो दानाय समाव जायखौ जोङो खालामो बै रानथारनानै जेब्ला नोङो ख्रां ख्रां जाबाय होनबा जों बेखौ स्टकआव दोननो हायो।
औ
बेखायनो स्टकआव दोननो हायो नालाय होमबा नोंथां ओ बिनिफ्राय जोङो बेखौ गोसोबायदि जोङो बाहायनो हायो।
औ
दा होमबा नोंथाङा नोंथांमोननि ओन‌ ओनसोलाव एमावखौ माबायदि बानायनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोनो थाखाय आं बे समाव खावलायबाय।
ओ दा नोंथां जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो जेनाखि खि जोङो माखासेखिनि जोङो माइरंखौ लानाय जायो। माइरं होनबा मिथिखागौ ना नोंथांमोनहा औ माइरं नांगौखिनि जेसेबां नांगौखिनि बिबांनि बानायनो थाखाय जोङो थिरांथा लायो बेनि गेजेरजोंनो जोङो जेसेबां नांगौखिनि माइरंखौ जोङो लानाय जायो बेनि गेजेरावहाय जोङो ओ बे माइ गुदुंखौहाय जोङो सोमनानै दोननाय जायो दसे समनि थाखाय।
औ
औ बे माइरंखौ संनाय सोमखांनायनि उनावहाय एसे एसे गुरै रुइनाय बायदि जायोब्ला बेनि उनावहाय जोङो बे माइरंखौहाय दैयाव सोमनायनिफ्राय जोङो बोखांनानै लानाय जायो बोखांनायनि औ बोखांनानै लानायनि उनावहाय जोङो मोनसे जायगायाव दिनै जेरै हमनानै लादो ओ मोनसे गामला बा मोनसे थोरसि बेफोरबायदि मोनसे मोनसे जायगायावहाय जोङो जमा दोनथुमनानै दोननाय जायो बेनि गेजेरावहाय जोङो ओ जिखुनु माने माखासे लाइफांफोर थायो जेरै हमना लादो सिङाव नोंथाङा जेनाखि बुंदोंमोन। नङा ओ होमबा आनारस बिलाइ ओ खानथाल बिलाइ जेनाखि बेबायदि नांगौखिनि खौहाय लानानै जोङो बेखौहाय जोङो ओ उवाल दङ। जोंनि बर' रावआवथ' जोङो उवाल औ उवाल बाहायो औ नोंथां। उवालखौनो बाहायनाय जायो जोंनि जायगायावबो बे उवालखौ लानानैहाय जेनाखि जों सिगाङावहाय जेनाखि सोमनानै लाखानाय माइरं बे बे खौहाय जोङो उवालावहाय दोननानै जेनाखि नांगौखिनि ओ जेनाखि एमाव बानायनायावहाय जेनाखि जोङो माखासे लाइफांफोर लायो जेरै ओ आनारस बिलाइ खानथाल बिलाइ आगो थथा जेनाखि नोंथाङा सिगाङाव बुंदों। बेबायदिखौनो होयो आरोखि जोंनि जायगायावबो। औ औ औ बायदि बायदि जेनाखि जेसेबांनाखि नांगौखिनि लाइफा दफांफोर दङ बेखौ जोङो उवााल होनानै देग्लिनाय जायो देग्लिखांनानै जेब्लानाखि ओ फावदार बायदि जायो हमना लादो एसे ओम दैग्लिखांनायनि उनावहाय जोङो फिथा बायदि बानायनाय जायो जोंनि जायगायावबो। टाबायदि सिस्टेमनो बानायनाय जाखायो आ बेनि उनावहाय जोङो फिथा बायदि बानायखांजोबनायनि उनावहाय जोङो सानदुङाव फोराननाय जायो।
औ
जेब्लानाखि जोङो ओ फोरानखांनायनि उनावहाय बे रानो।
औ
ओ राननायनि उनावहाय जोङो साननै एबा सानथामबा ओ से दाननो से दाननिआव औ राखां जासिम औ से दाननि बा नै दाननि उनावहाय जोङो बेखौ जोङो ओ जौ सावनाय एबा माइब्रा बिदै जिखौ न'वाव बिदि बानायनायावहाय जोङो बाहायनाय जायो आरोखि जोंनियावबो नों नि जे सिस्टेमै बाहायो बेबायदिनो सिमिलार
औ औ औ ओमबा जि एमावखौ लानानै जि नोंथांमोनथिं जि बानायनाय बेबो जोंनि एखेयानो जाहैबाय गासिबो मुथथे बे जुमाय संनायाव एमावनि गोनांथिया जोबोद गोनां आरो नङा ओमबा?
गोनां औ।
ओ बे जाबाय ओमफ्राय जों माइब्रा बिदैनि सायाव एसे रायखांदोंमोन नङा ओमबा दा माइब्रा बि दि होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बानायो एसे फोरमायग्रोनाय नोंथां बे समाव खावलायबावबाय
माइब्रा बिदै होनोब्ला जोंनि जायगायावहाय माइफ्रा बिदिखौनो होनखायो जोंनि जायगायावबो। जोंनि जोंनि जायगाथिंजायो माइब्रा बिदिखौनो होनखायो बिनि आरो गुबुन मुंथ' गैया बेखौनो होनना बुंनाय जायो ओ माइब्रा बिदिखौ जोङो हमनानै लादो माइब्रा माइ नोंथाङाथ' मिथिगौ ना? माइब्रा माइ मोननै थायो औ माइब्रा माइ खौहाय जोङो नांगौखिनि माइब्रा माइखौ माइरंखौहाय लानानै जोङो
औ
जेनेनाखि माइब्रा माइ माइब्रा माइखौ जोङो गोदोनि दिनावथ' जोङो माइरं बनायनो थाखाय जोङो उवालबो बाहायनाय जायोमोन। उम औ हुनाय जायोमोन र' देनानैहाय उवालाव सुनानै जोङो
ओ
माइरंनि महर होनो थाखाय जोङो उवालावबो देनाय जायोमोन।
औ
आथिखालनि मुगायाथ' बिराद माने दावगाबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो माखासे मेचिनारिखौ बाहायनाय जायो।
औ
बेनि बेनि दारैहाय जोङो ओ माइरं बानायनो हायो आरोखि ना? दा बेनि उनावहाय जोङो माइब्रा बिदि होनोब्ला जोङो माइब्रा बिदैखौ बानायनो थाखाय जोङो माइरं नांगौखिनि बिबांनि माइब्रा माइरंखौ जोङो लानानैहाय
औ
जेनाखि जोङो सिगांहाय जोङो ओंखामखौ जेबायदि सङो बेबायदिनो संबोनाय बायदि जायो। सिगां माइब्रा माइब्रा बिदिखौ बानायनो थाखाय नांगौखिनि बिबांनि लानोसै जोङो संनानै लानाय जायो। ओमफ्राय जेब्लानाखि बे माइरङा मोनो संनानै जोङो मोनसे जायगायावहाय जोङो जमायै जोङो दोनथ'नाय जायो। बा फेनलानानै दोननाय जायो जेरै हमना लादो मोनसे जायगा जोङो आगोल गोदोनि दिनावथ' जोङो थालेद बिलाइ बनानै एबा माखासे बे खिनि प्लास्टिकखौ बनानैहाय जोङो मोनसे जायगायाव एर'नानै दोननाय जायो औ एर'नानै दोननाय जायो आरो औ औ औ गुसु जानायनि थाखाय औ दसे थ सम दोनो बिनि उनावहाय जोङो जेनाखि एमाव जों जेनाखि सिगाङाव बेहाय बुंखादोंमोन सावरायदोंमोन जे टपिक जे जेनि सायावहाय जोङो ओ एमव होनो बे एमावखौ जोङो नांगौखिनि बिबांनि लानानै जोङो सिफ्र'नानै पावउदार बानायनाय जायो
औ
बे एमावखौहाय जों बिनि उनावहाय जों बे फाउदार बानायखांनायनि उनावहाय जोङो बे एरनानै दोननाय जेनाखि माइरं जायनाखि संनानै मोननाय ओंखाम बायदि औ बेयावहाय जोङो फुन लानाय जायो बा मिक्स खालामनाय जायो बेजों लोगोसे दसे सम दोननानै खोबहाबनानै दसे सम दोनखांनानै बिनि उनावहाय जोङो मोनसे जायनाखि दो बा मोनसे
औ
दोआवहाय जोङो सोनानै दोननाय जायो
दो नङाबा बासन ओनसोल ला
दो दो नङाबा बासनाव जोङो बेयाव सोनानै दोननाय जायो जोङो माइब्रा बिदै होननानै बुङोब्ला जोङो से से बोसोरनि थाखायबो दोननाय जायो सोरबा सोरबा सोरबा सुबुंफोरा हमना लादो से दान नै दान
औ
जों बि ओ बांसिनानो जोङो औ दोनदुय दोननाय जायो औ बेनि उनावहाय जोङो औ सम आरो लोंथाव जायोबा बेनि उनाव जोंनिया बेखौहाय बोखनानै लोंनाय जायो आरोखि औ लोंनाय जायो बेखौहाय दा बेबायदिनो
औ होमबा नोंथां बे माइब्रा बिदिखौ जेरै बानायो एमावखौ जेरै बानायो बे जोंनि ओनसोलाव बेबायदि बानायनाय जायो होमबा बे दिनैनि जि सावरायनाय बेयाव जोङो एमव आरो जै माइब्रा बिदिखौ लानानै जि सावरायनाय बेखौ एसेयावनो दोनथनोसै होमबा नोंथां
औ दे दे नोंथां दे